हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन
नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो बा खुंनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव ओ बैसाग दानावनो फालिनायखौ नुनो मोनो बेयो मोनसे बर'फोरनि फोरबो बो स बेवहाय जोङो औ बे बैसागो फोरबोखौ जोङो गोदो थामजि सानालागै फालियोमोन दासान्दि जोङो जोंनि जायगाफोराव स्नि सानल' फालिनायखौ नुनो मोनो बेयाव जोङो बि गिबियावनो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागु फालिनायाव जोङो ओ मोसौफोरखौ ऐ दैमा एबा दंग'फोराव थुखैनो लांनाय जायो बे थुखै थुखैनो लांनायनि सिगांनो जोङो बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो बुथुमना लानांगौ जायो जायो जेनेबा लाव फान्थाव आरो दिगलि गिति आरो बेनि अनगायैबो थाराय बेफोर गासैखौबो जोङो बुथुमना लानानै बै ओ जोङो मोसौखौ मोसौनियाव जेनेबा हांगार माबानि खान्थानि नलबा सारायनि सा खायनि हांगारफोरखौ जोङो बुथुमनानै आरो थावजों जानाय थावजों जोङो मिलायनानै मोसौनियाव जोङो फोननायखौ नुो नुनो मोनो खोनादोंना नोंथाङा
बिदिनो जोङो मोसखौ मालाबो बानायो बायदिसिना बेसाद जोङो ब बुथुमना लानायदो बेनि उनाव जों मोसौखौ दैमा फारसे होलाङो दैमा फारसे होनानै दैमायाव जोङो ओ बे मोसौखौ बिदिनो खुगा मेथाइ खननानै जोङो ओ बयबो ज' ज'यै थुखैयो आरो थुखैनाय समाव जोङो बै जि जोङो लाव फान्थाव हानानै लादोंमोन बेफोरखौ मोसौनि सायाव गारला गारला होनानै जोङो खुगा मेथाइखौ रोजाबनानै जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो थुखैखांनायनि उनाव जोंनिया जि गोजाम भागा दङमोन बे बे गोजाम भागाखौ ओ बैयाव थानायार जि दायो बेजों जोङो दैमाफोरावनो सना फैनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव बै उदां फोथाराव एबा दुब्लियाव जोङो उदाङै हेगारना होनायखौ नुनो मोनो मोनो हेगारना होनाय होबाय आरो बेनि उनाव बायदिसिना न'आव फैनानै गोखा गोखै बायदिसिना मैगं थाइगं जोङो बुथुम खुमनानै बैखालिनो जोङो न'फोराव जानायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला दा मोना मोना जागोन अब्ला जोङो मोसौफोरखौ गुलि न'सिम लाना फैयो गलि न'सिम लाना फैनानै जोङो गोदान जि भागा एबा जोङो दिरुं बेजों खानायखौ नुनो मोनो बिदिनो मोसौ बैसागोआ थारैनो गाजा गोमजा थाङो आरो बेनि अखानायै जोङो मानसि बैसागुखौ नुनो मोनो बे मानसि बैसागुआव जोङो फुङावनो ओ सुबुंफोरा जेनेबा साखोन सिखोन ज नानै गोदान गस्ला गाननानै एबा ओ गामसा गाननानै बिदि गुबुन खौ जेनेबा गोदोरफोरखौ सिबियो आरो बिदिनो गदोरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होयो बिदि खालामनायखौ जोङो जोंनि जोंनि जायगाफोराव नुनो मोनो नोंथां आरो बेनि उनाव जोङो बै खालिनि उनाव आरोबाव अ बिदिनो जोङो गाजा गोमजायै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथथाय गासैखौबो ज' ज'यैनो माने खाम सिफुं जथा जानज्रिं हारमुनि थर फखा बायदिसिना लानानै ज' ज'यै जोङो ओ मोसानायखौ नुनो मोनो मोनो आरो बे मोसानायाव जोङो हौवाफोरखौ बिदिनो गोथां गाबनि गामसा आरो गिन्जि गुफुर गिन्जि आरो आर'नाइ लानानै आरो हिनजावफोरखौबो जोङो बिदिनो गोथां गोजा दख'ना ब्लाउस गोजा ब्लाउस आरो बायदिसिना ओ फास्रा एबा ओ मा होनगो आर'नाइ लानानै जोङो ओ जोंनि बिदि गामि गामिनि न'खर न'खर ओ बेलेग गामिफोरावबो मोसाहैयो आरो न'खर न'खर गामियावनो न'खर न'खर हर थांनानै जोङो ज' ज'यै रंजा बाजा मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बै मोसानायाव जोङो खाय खायफाया जेनेबा गोसो जानानै बा बायदिसिना हरो जेनेबा खायफाया माइरं हरो खायफाया आरो जोंनिया बिदिनो फैसाफोर हयो आरो खायफानि न'खर नखराव जेनेबा न'खराव जोंनि बर' न'खरफोरावथ' बायदिसिना जोङो जौ बानायना दोन्नायखौ नुनो मोनो खायफाया माइब्रानि बानायो खायफाया बिदिनो बायदि माइरंनि बानायना दोननायखौ नुनो मोनो स' बै बानायना दोननायफोरखौ बिसोरनो जोङो अमा बेदर फाजा एवनानै एबा बायदिसिना फाजा एवनानै गोथ गोखा गोैफोरखौबो एवनानै बैसोर मोसाखावरिफोरनो जोङो सेरेबफोरजों होननायखौ नुनो मोनो नोंथां। बिदिनो बिदि बैसागु बिसोरा थांनायनि उनाव जोंनिया जोबथायाव जि माइरं मोनो बैफोर माइरंखौ जोङो माने जयैनो खाना जानायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु बैसागु फोरबोखौ मा रोखोमै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नंगौ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जे बैसागुखौ मोननै बाहागोआव जों फालियो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो जोंना मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो लाव फान्थाव दग्रि लावथि थाराय बेफोरखौ जोंनो नांगौ बेखौ जोङो सानसे सिगांनो बुथुमनानै लानानै सैथो दाननि जोबथा सानखालि मोसौखौ थुखैहैनाय जायो नालाय बेफोरखौ जोङो मा माला सुनाय जायो आरो माला सुनानै ओमफाय मोसौनो गानहोनाय जायो आरो जोङो ओ दैमा बा फुख्रि बेफोरबायदि खा थि खालायाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बेखौ बेखौ खुबैनानै आरो जेब्ला मोसौखौ गलैनि दिहुनलांगोन जोङो जाथायजों बुयै बुयै लांनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो हगारनानै होनाय जायो आरो बिसोरनो गोसोम फोथा थाव गुबै बेफोरबायादिबो फोननानै होनाय जायो बि गोजाम फागाखौ फुलि मोसौखौ नानै मोनायाव बिसिना गोदान फागा लागायनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोङो गिबि बैसागो से खालि जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालियो मानसि बैसागुआव जोङो। सेटि खालार खालि लोबसोरां दख'ना गोदान बा हौवाफोरा गामसा गोदान बेबादिनो आर'नाइ लानानै बयबो देलाय मालाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो जयै ओंखारो आरो गेदेरफोरखौ मान खालामनाय होयो बेबादिनो जोङो न'खर न'खरै बैसागु रंजानो ओंखारलाङो आरो